औ नोंथां खुलुमबायाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय।
अ औ नोंथांजों औ नोंथांजों मोनसे गोनां -थार आयदानि सोमोन्दै लानासो सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना? औ औ बिदिब्ला नोंथां ओ मा होनो आब' आबहावाखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय। जोंहा दंफां लाइफांखौ मानि थाखाय गायनांगौ एबा दंफां-लाइफांआ जोंनि थाखाय मा बानजायो बेनि सोमोन्दै नोंथांआ आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां। दा जोंहा दंफां-लाइफां गायनायाथ' औ जोंहा दंफां लाइफां गायनायाथ' जोंहा जोंनि थाखायनो जोबोद गोनां हाबा नङा होमबा मोनसे ओ जों सुबुं माहारिनि थाखाय सुबुं माहारिया जेसेबां माने बेसेबांसिम थांना थागोन जोंनो बे दंफां-लाइफांखौ नांबाय थागौ नङा होमबा नोंथां? मानो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारि एबा जिब जों जिब जिबिफ्रा जाय बारखौ हां लानानै थायो बै बारखौ जोङो मा जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय मोनो। नङा होमबा नोंथां दा बे दंफां लाइफांखौ गायनो थाखाय थाखाय जोंहा माखासे ओ जोंनि सरखारनिफ्रायबो जोंहा ओ मोनसे बिथोन दंखायो नङा होमबा नोंथां बेनो जाहैबाय जोंहा मा बा जुन जोंहा बा जुन थारिखखौहाय बाट ओ बा जुन सानखौहाय जोंहा मुलुग -नाङैनो मोनसे आबहावा सान होननानै फालिनाय जायो आरो नोंथां आरो बे आबहावा सान फालिनायाव जोंहा सासे मानसिया बा जोंनि सुबुं माहारिया बिफां-लाइफां गायथारनांगौ बे ओ बे हाबाफारिखौ जोंहा ओ सरखारानो दानानै होनाय जाखादों आरो दा जोंनो सरखारनि अनगायैबो जों सरकारा जे दानानै होनाय बेनि अनगायैबो जों सुबुं माहारिया मानिे दंफां लाइफांखौ गायखाथारनांगौ आरो ना ओ मानो होननानै बुङोब्ला जों दंफां लाइफां बिफां गैयाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां आरो दंफां लाइफाङा ओ सुबुं माहारि एबा जिब जिबिनो माबायदि बानजायनाय होयो बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरा नोंथां दा जोङो
गिबियावनो जों बुंनो थाङोबा जोङो हां लानो थाखाय जा बारखौ नांगौ बेखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जानाय आदार बा जोङो जोंनि देहाखौ गोगो गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो जा नांगौ बायदि जोंनो ओ जामुं मुवा बा मुलि बेसाद मुवाफोरखौ जोङो बेनिफ्रायनो मोननो हायो आरो ना। जेरै माखासे जिब जुनारफोर जेरै ओ गांसो हाग्रा जानानै थाग्रा जिब जुनारफोर बैसोरो फां लायफां बिसोरो जानानै थांनानै थायो आरो ना आरो सुबुं माहारियाबो बै बिफांनिफ्रायनो मोननाय माखासे ओ बिदिनो बिबार, फिथाइ, बिलाइ बेफोर खौ जोङो ओ मा जोंनि देहानि नांगौ जानाय माखासे ओ ओ गोनां जानाय माखासे मुलिफोरनि थाखायबो जोङो बैफोरखौ बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गावनि उदैखौ सुफुंनानैबो माय थांनानै थानायावहाय ओ मदद मोनो आरो नोंथां दा
ओ नोंथां औ
बेजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफाङाव गायथारनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि ओ आबहावा जा जोंनि बुहुमनि मोनसे आबहावाखौ जोङो संरैखा खालामनो थाखाय जोङो बे बिफां लाइफांखौ जोंनो नांथारगौ आरोना नोंथां। दा बिफां लाइ ओ गोदोनि दिनजों आरो दानि दिनजों दा जोङो जोंनि आबहावाखौ नायनो थाङोब्ला जोंहा दा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। आरो बिनि माखासे गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय माखासे बिफां लाइफांनि अनजिमाया खम जालांगासिनो बा खमायलांगासिनो दङ। जायनि थाखाय जों नि आबहावाया मा जोबोद सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो थांबाय आरो ना दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओन जोंनि बिदुंखौ दा बांनायखौ जोङो ओ नुनो मोनगासिनो आरोना गोदो जाबायदिमोन दानि बिदुं दुंनाया माने बांनायनिफ्राय बांनाय बांसिनगासिनो दं आरो ना नोंथां दा बेजों लोगो जोंनियावहाय अखा हायोब्ला जोंहा अखाया माने ओरैबायदि हायो आरो हायाबाथाय हाया जोंनाव अखा थाया बेबायदि जोंना बोथोरा सोलायलांबाय आरो ना नोंथां आरो बेफोरनि गाहाय जाहोनानो जों बुंनो हायो जोंनि ओ जोंनिहाय जोंनि जोंनाव दा बिफां लाइफाङा खम जालांनाय आरोना नोंथां। आरो दा जोंनो बै बिफां लाइफांनि मा मोनबावो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि जिउआव थांनानै थानाय माखासे मुवा बेसाद जायखौ जों गोनां जायो बैफोर मुवा बेसादखौबो जोङो दा बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो आरोना नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो जों थाग्रा जायगा न' न'खौ लानानैहाय जोंनो न'आव नांगौ जानाय बा ओ सुबुंनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसाद ओ जेरै न'नि माखासे मुवा बेसाद ओ टेबोल सियार ओ बिसिना उन्दुग्रा एम फालें बैफोर गासिखौबो जोङो मा दंफां लाइफांनिफ्राय मोनो आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंहा ओ आगजुफोर माखासे ओ दामजुफोरनि अनगायैबो माखासे आगजुफोर जोंहा बेफोरखौ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोंनि जिउआवहाय मोनसे ओ मा होनो लांदां जानानै थानाय मोनसे जागोन आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बांसिन जोंनो नांगौ जानाय मुवानो जोंहा दा दंफां लाइफांनिफ्राय सो फैयो आरोना नोंथां। दा बेनिखायनो जोङो बै बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायनायनि अनगायै जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन गायनाय गायनांगौ जानानै फैबाय आरोना नोंथां आरो बेफोरखौ जोङो गायथारनांगौ मोनसे थिरांथा लाथारनांगौ आरो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुंनि अनगायैबो जोंङनो दा हाग्रा बंग्रा खमायानाय लोगो लोगो जोंहा माखासे जि जुनाद बा जिब जुनारफोरनि थाखायबो थाग्रा खुलिया माने जोंहा खमायलांबाय थानायखौ जों नुनो थाङो आरो। नोंथां जों हाग्रा खमायलांनाय लोगो लोगो बैफोरनि थाख्रा जायगा माखासे ओनसोलफ्रा माने खम जालांनायनि थाखाय दा जिब जुनारफोराबो दा जोंनि ओनसोलनिफ्राय ला लासै लासैनो बा बुहुमफ्राय लाै लासैनो जोंहा गोमालांबाय थानायखौ जों नुयो आरो ना नोंथां। दा नोंथां आङो। बिफां लाइफांनि सोमोन्दै आं नोंथांजों माखासे खोथा सावरायबाय आंबो नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोननै माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै लानो लुबैदों नोंथाङाबो सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ दे नोंथां।
नोथां ओ आबहावा ओ आबहावा एबा जोंनि दंफां लाइफाया सुबुंनो थाखाय मानो बानजायनाय होनना बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन नोंथां ओ बे दंफां लाइफांफोरा एबा ओ मा होनो ओ दंफां लाइफाङा जाबाय सुबुं आरो मानसिनि मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो दंङ'। जेरै दंफाङानो जाबाय मा होनो दंफां गैयाब्ला मानसियाबो थांना थानोहाया। मोनसे गैयाब्ला दंफांङाव थांना थानाया बेबायदि मोनसे ओ जोंनि आबहावायाव एबा मिथिंगाजों एबा दंफांजों मोनसे एंगारहायि सोमोनदो एबा गोथौ सोमोन्दो दङ आरो नोंथां। ओ दंफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ। ओ दंफां लाइफां थाब्लासो जेरै, जिब जुनार ओ मानसि दुमसि गासिबो थांना थानो हागोन दंफांआव नो ओ दंफाङा जोंनि बानजायनाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौ बुंनांगोन दंफांनिफ्राय जों गोबां रोखोम माने जेरै जों दंफांखौ जों गायनांगोन दंफांनि दंफां गायोब्लासो जोङो मा आबहावाखौबो रैखाथि खालामनो हागोन दंफां गैयाब्ला जों मा आबहावाखौ रैखाथि खालामनो हाया। दंफाङआानो जाहैबाय बे आबहावा गासैबो मा होनो बारहावा एबा आबहावा थासारिखौ मा होनो दिदोमै लाखिनायाव गोबां हेफाजाब खालामो। नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव औ जाय ओनसोलाव दंफां लाइफां बिफां गैया बै ओनसोलाव मा बालाहा माबो जालांनो हागौ। मानो होनना बुङोबा दंफां लाइफां गैयाब्ला दिनै जायगाया रानस्राव जागोन रानस्राव जानानै बै बे हाया मा होनो।
औ जेबो गैयालाफोरानो खालि हाखखौल' नुजानाय जलाोन आरो नोंथां जेरै जों राजस्थान बायदिखौ नुनो मोनो राजस्थान बायदियाव मा होनो दंफां लाइफां गैयिनि जाउनाव बेयाव गोबां बाला हामा सोरजिदों। जायनि जाउनाव बेयआव अखायानो हाया नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनावबो दंफां लाइफां गैयाब्ला मा होनो अखा अखायानो हानो रोंनाय नङा अखा हानो रोङि जाउोननाव मा जागोन हाया रानस्राव जानानै जा दंफां लाइफां दं बे थैलांना एबा रानजिंलांनो हमगोन आरो नोंथां। बेनि थाखायनो मा जोङो दंफांखौ रैखाथि होनांगौ एबा जों जेरै ओ मा होनो नोंथां जोंनाव आबहावा एबा रैखाथिनि थाखाय बा जुनखौ जोंना इउ एन अ आनो आब' आसान महरै मुलुगनां आबौ आसान महरै जोंखौ फालिनो थाखाय बिथोन होदों। थिग बे लेखायनो जों बै सानाव आबहावा रैखाथि एबा संरैखानि थाखाय बुहुमखौ ओ गोथाङै लाखिनो थाखाय मा बै दिनाव जों गासैबो सुबुङानो फांफा फांफाबाबो दंफां गाइयो। नाथाय जों मा गायनाल' दोनो नाथाय बेखौ जों जोथोन लानो रोङा जों जे जेरै गायदों ओरै जो थोनबो लानांगोन नोंथां। मानो होनब्ला बेफोरनो बे दफां लाइफांफोरखौ जोथोन लायोब्वासो दंफां लाइफाङा देरनानै जोंनो फिथाइ होगोन एबा जोंनो ओ मा होनो आबहावा रैखाथि खालामनायाव सुबुंदों। सुबुंखौ फोथांना लाखिनायाव रैखाथि खालामगोन आरो नोंथां। ओ जेरै आरो बुंबावनो हायो सुबुं सानखौ मानो गोनांथि? दंफां दफां बेख ओ माने गोनांथि होनना बुङोब्ला जों बेखौनो बुंबावनांगोन दि दंफाङा जाहैबाय सुबुंनो नांगौ रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बायदिसिना गासैबो जिरादखौनो होयो। जेरै जोङो बिफांनिफ्रायनो मोनो खान्थाल थाइजौ खमला आफेल बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइ दङ जोंनि जाग्रा बेफोर फिथाइ फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों गोबां मिनारेल्स आरो भिटामिन मोननाय जायो। जाय भिटामिन एबा मिनारेसया सुबुंनि दे देहायाव गोनांथि जायो नोंथां जेरै जोङो फिथाइ सामथाइनि आइरन बे आइरनखौबो जोङो जोंनि सुबुंनि सोलेराव एबा जिब जुनारनि सोलेराव आइरनखौ नांगौ जायो। मानो होनबा सासे सुबुंखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय एबा गोग्गो देहा खालामनो थाखाय आइरना जोबोद गोनां आयरनाबो जेरै जोङो ओ सुबुंखौ गसंथाह होना लाखिनो था खाय जोंनो हारा नांगौ बे हाराखौ आयनावसो गोख्रों खालामो। थिग बेबायदिनो ओ मा हो नो भिटामिन भिटामिना जाहैबाय जोंनि देहायाव मोनसे बारायनाय मोदोम बारायनायखौ जोङो हेफाजाब खालामो जेरै जोङो मोदोमनि लिरथाय बारायनायाव जोङो आरो भिटामिनबो गोनांसिन जायो। इनारजि एबा जोंनो बोलो बोलोआवबो जोंनो मा भिटामिन नांगौ जायो जोंनो मा होनो मेगननि नुनाय नोजोरथिबोनो मुलुगखौ नुनो थाखाय मेगन बै मेगनानो जाहैबाय बेयाव भिटामिन नांगौ जायो। बेफोरबायदि फिथाइ ओ भिटामिनखौ जोङो मानिफ्राय मोनो नोंथां? फिथाइ सामथायाइ जेरै जोङो समफ्रामनि मोननो हागौ आफेलनिफ्राय उम मोननो हागौ। बेनिफ्राय कमलानिफ्राय मोननो नांगौ बेदना एबा दालिमनिफ्रायबो मोननो हागौ नोंथां। बिनिखायनो जोबोद गोनां आरो ओ नोंथां बेफोर फिथाइ सामथायाइया एबा बिफां लाइफाङा जोंनो ओ फिथाइ होनायनायनि अनगायैबो जोंनो मा होनो साइक्लुुम होयो नोंथां। जाय सायख्लुमा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बे सायख्लुमा जोङो जिरायनानै जोङो गावनि गावनि मेंग्लिनाय गोसोखौ देहाखौ मा होनो जोङो दसे सम जिरायहोनो हायो बेनि सिङाव जिरिना आरो जोंनो मा होयो बै गरम जायोब्ला बे सायख्लुमनि सिङाव जिरायब्लानो जोङो गुसु आराम मोननानै गावखौ मा होनो गोजोन लानो हायो आरो। बेबायदिनो मा सुबुं आरो बिफांनि थाखाय बिफाङा सुबुंनि बानजायनाय आरो बिदिनो गोबां बानजानाय दङो जोंनि जिउ सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनाय बायदिसिना जोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद जोङो दंफांनिखौ मोननो हायो नोंथां। बेबायदिनो मा होनो दंफाय मोननाय बेफोर मुवाफोरखौ जोङो जेरै थाग्रा न'फोराव बाहायनाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ बेनिखायनो मा बिफां आरो मोसौनोबो मोनसे बानजायग्रा नोंथां। दा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाना फैबाय दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दोनथ'लायनोसै बिदिबा नोंथां औ। औ औ फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथां दे औ।